नोंथां औ ओ नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो हरनाय जादोंमोन
औ सावरायजागोन दे
औ नोंथाङा खोन्थानो हागोनना दा जिथुबा दानि जुगाव न'खर सालायनायनि बागै नोंथांमोननि जायगायाव औ औ
ओह दा आं जिहेथु गामियावनो थायो नालाय ओह गामिनि बे बागै आं एसे बुंगोन आरो गामि होनना बुङोब्लाथ' जोङो बेयाव सरजाबनानै लाफानांगोन नोगोर खौबो नङा होमबा गामि आरो नोगोरजोंसो दिडिफारेन्सा जागोन नालाय द आं बेयाव नोगोरखौबो सरजाबनानै लाफानांगोन दा आङो गामि ओनसोल ओनसोलनि हाल सालनि बागै एसे बुंनि ओह गामि ओनसोलाव माने ओ गासैबो मानसिफोरानो अनलायनाय आरो गोरोब गोबलायनाय मोजां मोनलायनाय बिदि हेफाजाबजों लोगोसे संसारखौ जायो नङा होमबा दा ओह टाउन सहरावनि खोथाया एसे आलादा जायो। जाय जायगायाव ओ गावजों गाव सिनायलायि हेफाजाब होलायि गाव गाव गावजों गाव मदद होलायि बेफोर खायसे ओह नुथायफोरखौ जोङो नुनो मोनो
नंगौ नोंथां
गामि ओनसोलाव जोङो गासिबो दुखुनि समाव दुखु खालामफानाय सुखुनि समाव रंजाफानाय जयै मदद होलायनाय खौरां लालायनाय थांलाय फैलाय आलासि जानाय बिदि रोखोमै जोङो जेब्लाबो अनलायनानै सोलिनायखौ जों गामि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो जेन
औ नंगौ।
ओह बेनिफ्राय ओह जोङो गामि ओनसोलाव बेखौनो मोनसे ओह जोङो थानानै गोजोननाय मोन मोनो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलनि जिथु बारहावा बे बारहावाया जोबोरैनो गोगो जायो जेरै टाउन स हराव नों गोबांखिनि कारखानाफोर थायो गिदिर गिदिर कम्पेनिफोर थायो बैफोरनि जिहथु ओ जि गेस ओंखारनाय जि ओह बेफोरनि जि धुवा ओंखारनाय बेफोरबायदि धुवाफोरा थासारिखौ एसे गाज्रि खालामो
नंगौ
बिदि होननानै आङो टाउनाव जे थानो हाया सोलिनो हाया बे बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै जायखिजाया आं बुंदों गामि आरो टाउननि दिडिफारेनआ बेबायदिजों जायो होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो आङो जेन'बा ओ बेनिफ्राय आरो ओह
औ
ओह नोंथाङाबो गामि ओनसोलावनो थायो। जेनेबा औ औ गामि ओनसोल औ। दा नोंथांनिसि ओरैनो गामि ओनसोलनि सोलिथायफोरखौ नोंथाङा एसे बुं हागोन नामा नोंथांमोननि गामि ओनसोल जि हाल साल बेनि बागैसे बुंनो हागोन नामा?
औ बुंनो हागोन नोंथां।
औ दे
जोंनावथ' गोदोनि दिनाव जोंनि गामि ओनसोलावथ' ओ बांसिनानो थोरिनि न'सो नुनो मोनोमोन आरो
औ औ नंगौ।
दाथो आरो थोरिनि न' नुनो मोनला
औ औ औ औ नंगौ
थिंनि थिंनि जाजोबबाय आरो आरो इथा बालाजों गोबां लुनाय नुनो मोनदो आरो ओ गामि बुंनो थाङोबा ओ खायसे खायसे सुबुंफोरा आबाद मावनानै सोलिगासिनो दङ। खायसेफोरा होनबा फिसारि अमा फाराम बायदिसिना बोरमा फाराम खालामनानै सोलिनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ आरो।
औ औ औ औ
आरो न'खर गंसे बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो ओ न'खराव गासिबो मोजाङैनो थानांगौ नङा होमबा।
नंगौ नंगौ औ
बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिबो ज' ज' अनलायनानै थायोब्लासो जों गंसे गोग्गो न'खर दानो हायो आरो
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो
थाखाय जोङो मोनसे नङा मोनसे खामानि मावनानै जालांनांगोन नोङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ औ
जोङो न'खर गंसे सलिलांनो गोबां आइजो आयलाबो नांगौ जोंनो जेरै ओंखाम संनो थाखाय जोङो खान्था ओंख्रि संनो थाखाय साराय बायदि बायदिसिना बिदिनो आइजें आयलानि गोनांथि जायो आरो।
औ औ औ नंगौ नंगौ दा औ औ दा बेनो आरो गामि ओनसोलाव थानानै जिहेथु जों नुबाय गामि ओनसोलनि दाइनजि जौखोन्दो मानसिफ्रानो आबादखौ मावो जेनेबा बे आबादखौनो टाउन सहरावबो लानानै थांनाय जायो, आरो टाउन सहरनि मानसिफोराबो जोंनि गामि आबाद निफ्राय ओ गामि ओनसोलनिफ्राय जिखिनि आबाद ओ दैखांनानै हरनाय जि आबाद मावनानै फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं जि हरनाय बेखौ टाउन सोहरनि मानसिफोरा ओ बेखौनो मोनजाहैनाय जायो, जेनेबा नों टाउन सहराव थ' गोबांखिनि ओरैहाय नोंङो खालि आबाद मावजानाय हा बायदिसिनाखौ जों नुनो मोना ना लाय ओ जोंनि गामि ओनसोलावसो बेबायदि बेख खारै गोबांखिनि हा बायदिसिना आबाद मावजानाय हा बायदिसिना ओरैहाय ओ थायो जेन'बा,
औ
हायाव जोंनि गामि ओनसोलनि गोबां आबादारिफोरानो मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ ओ मैगं थाइगंखौ आबाद मावनानै दिहुनो ओ आरो मोनसे बाथ्राया बेनो गामि ओनसोलाव अव जिहेथु गोबां मानसिफोरानो दुखिया जेनेबा गोबां मानसिफोरानो ओ दुखिया हिसाबै दंङ बैफोरनि थाखायबो सरकारा दा गोबांखिनि माने सहाय होनायनि सुबिदा खौ होगासिनो दंङ, जेरै हाय नोंङो सरखारि न' होनाय खिया न'खरनो आरो दुखिया न'खरनि आबादारि बिथांमोननो नोंङो जेनेबा ओ ओ मायबा मोनसे जोलै होनाय दै सारग्रा मेसिन होनाय मुलि सारग्रा मेसिन होनाय बेबायदिनो सोरखारा बो ओ बेबायदि आबादारि दुखिया न'खरनि आबादारि बिथांमोनखौ गोबांखिनि सहाय होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो मोनसे गोग्गाथाव बाथ्राया बेनो जोंङो गामि ओनसोलाव अ थानानै जोंङो न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो जोंङो हयथ' सोरबा गामिनि सोरखौबा आदै मा दै आबौ आबै आयं बिदि सोरखौबा जों लोगो मोनगोन बिथांमोनजों जोंङो मोजांङै सावरायलायगोन बा मोनाबि बिलियाव जों दसे सम लामायाव जिरायगोन मोजां गाज्रि सावरायलायगोन बा दसे सम ओ बखेबा जों बेरायलांगोन दसे सम सावरायलायगोन बे बादिनो गोबांखिनि अनलाइ नानै थानाय मोनसे फरिबेकखौ जोंङो माने गामि ओनसोलाव मोननाय जायो आरो।
नोंगौ थ'
आव खिन्थु आंङो मोनथिनायाव ओ आं मोनथिनायाव बे जिखिनि जि जोंनि गामि ओनसोलनि जि मोजां मोनसे थासारि मोजां मोनसे परिबेक बे परिबेकखौ आंङो ओ नोगोर ओनसोल नोगोराव बा टाउन सहराव आंङो मोननायखौ माने नुनो मोन ना आरो बेबायदि फरिबेखौ आं नुनो मोना औ औ
नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो जोंनि बायदिनो सोलिगासिनो दों आरोना।
औ औ बेबायदिनो सोलियो आं जोंनियाथ मोनसे फिसा गामि एसेबां गिदिर गामि नंङा। ओ‌ जोंनिया मोनसे फिसा गामि बे फिसा गामियाव जों माने ओ ओरैबायसा माने अनलायनाय मोनसे ओ जोंहा सोमजिहोयो जोंङो रावजोबो राव एना एनि गैया सोरनिबा नखराव जुदि मायबाफोर खै फोद आफोद जायोब्ला जों गामियैनो जमा थांनानै खौरां लाहैनाय ओ जेनेबा मायबाफोर जुदि ओ बिफद जादोंबा बेनिफ्राय बेखौ बासायहैनायनि जि थु ओ जोंहा मदद होलायनाय मोनसे माबा दंङ बेफोर थासारि खौ जोंङो माने गामि ओनसोलाव मोजां लाखियो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
दा ओ जोंनि गामि ओनसोलाव बेनिखायनो जोंङो नुनो मोनो। ओ खायसे खायसे फरेनारफोरा जेनबा गिदिर गिदिर टाउन सहरनिफ्राय फैनाय मानसिफोरा जोंनि गामि ओनसोलाव भिजिथ खालामनो फैयो जेनेबा नायथिं बायनो फैयो दा बिथांमोना बेखौनो नुहुरो जोंनि गामि ओन सोलाव जे गामि ओनसोलनि थासारिया माबायदि जेनबा गामियाव गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा माबायदि जिउ खांङो बिसोरनि जानाय लोंनाया माबायदि बिसोरनि गाननाय जोमनाया माबायदि हो बिसोरनि लाइफ स्टाइला माबायदि बा बैफोर थासारिखौ मोनथिनो लुबैनानै दिनैनि दिनाव फरेनारफोरा गामि ओनसोलाव दावबायफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो ओ आरो बे मोनसे गोग्गोथाव बाथ्रा दिनै ओ। दा दैज्लां बोथोर समाव। जोंनि गामिनि जेने। ओ आइजो बिथांमोना जोंनि आबौ, बाजै, आदै, मादै। दै दा बिथांमोना दिनै ज-ज यैनो माइ गायनाय नंङा होनबा। माइ गायनाय खोथिया फुनाय माइ हानाय। सावरि बादारि जानाय बैफोर थासारिया माने। बेसेबा समाय होबावो माने गामि ओनसोलखो। बेसेबा समाय होबावो आरो गामि ओनसोलखौ बेफोरखो नुनानै जों गोजोन्नाय मोनो आरो गामि ओनसोलखो माने गामि ओनसोलाव जों बांसिनै माने ओ जिउ खुंनो जोंङो लुबैयो आरो। ओमफ्राय दा नोंथांमोननिखि जि गामि ओनसोलनि औ औ-औ दे बुंलाय
खौबो ओ‌ अनलायो‌ नंङा होनबा लामा सामा गोलैना थाबाबो जोंङो दिखांलायो मायाबा मोनसे जाबाबो जों हमखांङो टाउन सहरावथ बिदि गावबा गावसो नंङा होनबा
गावबा गावसो गावबा गावसो दिनै नों जुदि ननिफ्राय ओंखारलांनानै जुदि लामा। सेराव नोंनि ननि लामा सेराव सोरखौबा सासे नुयोब्लाबो हइथ थ नों बेजों राय्लायाबो जानो हागौ। माथो होलायाबो जानो हागौ ओ आरो बेजों जेबो सोमोन्दो गैयाबो जानो हागौ।
औ नं।
सहरनि जेबो सोमोन्दो गैलायिया जायो जेनेबा टाउन सहराव गामि ओनसोलनिफ्राय साफा साफा थाहैनायसो नङा होमबा हयथ' बे न'खरा बेलेग जायगानि फ्राय थाफैदोंबा बेनि सोरनि न'खरा हयथ' आरो गोजान जायगानिफ्राय बेलेग जायगानिफ्राय थाफैदो। बेनिखायनो बैसोरनि सिनायलायनाय मिथिलायनाय आरो सोमोन्दोआ गोजान गोजान जायो। बेनिखायनो बिसोरनि जिउआव ओरै मोनसे फैयो। गावबा गाव नोंहा दङबा नोंहा आंहा दङबा आंहा नोंहा दङबा नोंहा जा आंहा दङ। आं ह जागोन दिनै आंहा दुखु जादोंबा आं हारसिं गाबनांगोन आरो नोंहा रंजादोंबा नोंहा ह रंजानांगोन। बेबायदि थासारिखौ जों माने टाउन सहराव नुनो मोनो आरो औ औ। दा नोंथांमोननि जिथु गामियाव जे दैलां बोथोराव जोंनि गामि ओनसोलाव गायनाय फुनाय बायदि सावरि सावरि बादारि जानाया सोलि नङा होमबा नोंथांमोननि गामिनि ओनसोलावबो बेबायदि गायनाय फुनाय सावरि बादारि जानाय बेफोर सोलिबावो नामा दाबो आरोबाव औ औ औ औ आरो दैज्लां बोथोराव समावथ' गायनाय फुनाय जोंहा जाखायो
नंगौ दाथ' गायगासिनो
गायगासिनो औ औ औ थिगानो दं औ
नोंथांमोननियावबो आबाद मावगासिनो आरोना दा माइ आबाद
औ औ जोंनि गामियावथ' ओ दाइन दाइनजिबा जौखोन्दो आबाद मावनानै जायो जोंनि गामियाव साबाल' साख्रि मावनाय मानसिफोर दङ बेबो सानैया सानैया फिमेलसो माने गुबुन गामिनिफ्राय हाबा जाफैनायसो साथामा साथामा गुबुन गामिनिफ्राय हाबा जाफैनायसो आरो सानैया हौवआ मानसि मोनसे बियो जोंनि गामिनिनो जोंनि गामिया मोनसे फिसा गामि खिन्थु फिसा गामियैनो जोंनि गामियाव मोनसे गुदि फरायसालिबो दङ बे गुदि फरायसालियाव फरायनानैनो दा बे सानै ज सा सारभिस मोनबाय बिथांमोना जोंनि गामि फरायसालियाव फरायनानैनो साख्रि मोनलांबाय आरो बिराद मोजां मोनसे परिबेक आरो दा जोंनि गामिनि जि ओ फरायफुनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनखौबो जोंनि गामिनि जि गोरों गोरा सानैसो सोद्रोमा बिथांमोना जोबोरैनो जोथोन लायो आरो बिथांमोननि खबर लानाय फरायनाय मानाय जोबोरैनो दावगाहोनो सेस्था खालाम खालामो आरो मोनसे बिराद मोजां मोनसे अनलायनाय मोनसे फरिबेका फैयो आरो गामि ओनसोलाव औ
नोंथां दा जोंना समाबो जानानै फैबाय
औ औ
उनाव लोगो मोनफिगोन ना नोंथां
अ दे बिदिब्ला जोबोर मोजां मोनबाय नोंथांजों सावरायनायनि आरो उननि समाव जुदि मालाबा लोगो मोनोबा सावरायबावनाय जासिगोन दा सान दे नोंथाङा ओरैनो फ्रिनो दंथ'योना न'आव
औ फ्रिया औ आङो डिग्रि कमप्लिट जानानै ओरैनो मोजाङै दंथ'यो
अ अ अ दे मोजाङै फरायबानो जाबाय मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथाइ नङाबो थ' दानि जिउआ खाना नङा होमबा नोङो जुदि सोलोंथाइ गैयाबा जेखि थाङो सोरांबाबो खोमसि नुयनो बे लेखायै सोलोंथाइआ जोंनि जिउआव गोनांथार नङा होमबा
औ नोंथां
ओ गामि ओनस ओनसोलावबो दानि दिनाव गोबांखिनि गोरों गोरों फरायसा ओंखारनायफोरखौ जों नुनो मोनो गोबांखिनि ओ गामि ओनसोलावबो थानानै गोबांखिनि फरायसाफोरा गोजौ फरायनायसिम सहैबाय खायसेया गिदिर गिदिर साख्रिबो मोनलांबाय नङा बेबायदिनो जोंबो नाजाबाय थानांसिगोन गासिबो समावनो माने अनलायनाय रंजालायनाय खौसेयै थानानै हेफाजाब होलायनाय बिदि खामानिफोरखौ जोङो जाफुंहोलांनांगौ
नंगौ नोंथां
दे बिदि बिदिब्ला जोङो दिनैनि बे सावरायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां औ दे दे बिदिब्ला दे